औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों ना नोंथाङा आं बुंनायखौ
औ औ खोनादों नोंथां।
अह बेस्थ'थ' नङाना नोंथाङा?
औ बेस्थ' नङा दे नोंथां।
अ ओमब्ला जोङो दा बर'फोरनि गोदोनि फ्रायनो बाहायबोनाय ओ मोनथोर गैयि सुबुं मुलिनि बागै सावरायनोसै नोंथांजों आंङो
औ औ
औ मोन्थोर गैयि होननानै बुङोब्लाथ' मोनथोर गैयि सुबुं मुलि होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ जेराव रायसंनाय थाया ओरैनो माबा मोनसे बिफां बिलाइ रोदा आरिजों माबा मोनसे खांनानै बानायनाय मुलिखौनो सुबुं मुलि होननानै बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो गाससिबो हारियानो गावबा गाव सुबुं मुलि थायो थिग बेबायदिनो जोंहा बर'फोराबो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बाहायबोबाय थानाय आबै-आबौनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय सुबुं मुलिफोर दङ जोंहा जायखौ जोङो दिनैसिम बो बाहायबोनाय नुनो मोननाय जायो नङा होमब्ला नों
औ औ औ नोंथां
औ बर' सुबुं समाजाव माने मोन्थोर गैयि सुबुं मुलिखौ बाहायनायाव जेबो मोन्थोर नाङिखायनो ओ बेखौ गोबां मानसि फोरा माने बिदि मुलिखौ बानायनो रोंङा आरो बाहायो आरोना गोबांङानो
नुनो मोनो
औ बेनि फ्राय नाथाय गिदिर बेरामनि मुलि बाहायनायाव बानायनायाव जेनेबा गोबां मुलिफोर ज' खालामनानै बानायनांगौखाय ओ सरासनस्रा सुबुंफोरा माने बेफोर मुलिनि सोमोन्दै जेबो थिआ आरोना नोंथां
औ नोंथां
ओ बेफोरखौ ओ अजाफोरासो माने बानायनो रोंगौ
औ औ
जेनेबा अजाफोरा मोन्थोर ओ रोंनोबो हागौ जेनेबा नाथाय गोबां बिफां लाइफांफोरखौ बेसेबां बेसेबां जखानि माने खांनानै होनांगोन बेफोर खौथ' जोंङो मिथिनाय जाया नालाय नोंथां बैफोरबायदि सुबुंआसो मि थियो नालाय ओमफाय बिसोरो माने बेफोरखौ खांनो रोंगौ आरो मा मुलिखौ जेसेबां बेसेबां होनांगोन बेफोरबायदिखौ दा जेरै जोंङो माब्लाबा लोमजानानै जोंङो जोंनि देहाखौ थि मोना जायो जेब्ला लोमजा जायोब्ला खुगाफोरखौ बोरैबा मोना जायो न' नोंथां थिग बेबायदिनो अब्ला गामिफोराव जे बरि मुलि देग्रा सुबुंफोर थायो खायसे खायसे गामियाव थिग बेबायदिनो जोंङो बरि मुलिफोरखौ खौबो जोङो जायोब्ला एसेबाबो स्रां मोनो नङा होमब्ला नों
औ औ गोखा मोननायखौ खारनाय मोनो आरो औ नोंथां बेफोरबायदि
नोंथांङाबो जे बरि मुलि जाफेरबाय नामा?
औ जानायाथ' जाफेरबाय औ नोंथां आङो ओ बिदि माने लोमजानायफोराव बा मालाबा खुगा गोखा मोननाय बा जनदिसफोर जायोब्ला जोङो बे बेफोरबायदि माने ओ हाथाय बाजाराव फैनाय न' आबैमोननिफ्राय लाना फैनानै जाफैनो मोनदों आरो ओ गाव आखाइजोंथ' बानायनो जोङो रोङा नालाय बिनिखायनो माने ओ लाबोनानै जाफायोमोन आरो बेफोरबायदि आरो
औ जोंथ' माने गामिफोराव बांसिनानो बैसो थानाय सुबुंफोरखौ बरिमुलि देनाय नुनाय नुनो मोना न' नों थां बांसिनानो जोंहा बिबै जानाय बा बुरैफोर बे फोरबायदिया खालामो आरो बेफोरखौ बा हाग्राफोरनिफ्राय बै बानलु फिसाफोर खांनानै ओ बै मानि मुनि गोदोर फिसा ओमफ्रायो आरो सना फुलि रुफा फुलि बेफोरबायदि होनानै देनाय जायो होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो बेखौ
औ औ औ बेफोरबायदिनो
बेनिफ्रायो जाय जेनेबा जायफोर लोमजानाय एबा बेरामिफोरनि फाहामनायनि सोमोन्दै सरासनस्रा सुबुंफोरा मिथि मोना बेफोरबायदि बेरामखौनो माने लोमजानाय बुङो नङा होमब्ला नोंथां औ बे लोमजानाय फाहामनो थाखाय माने अजानि गोनांथि दंथारोमोन आरो गोदोयो आथिखालावथ' जोंहा डक्टरनाव थाङो नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा औ सुबुं मुलिखौ माने बांसिनै बाहायोमोन बैफोरबायदि सुबुंनि हेफाजाबजों बेनिफ्राय लोमजानायखौ स ओ जेनेबा मोजां जानायनि थाखाय ओ मोननै ओ बाहागोआव राननानै बेखौ आङो बुंनोसै जेरै गाराय जानाय आरियावबो जोंहा सु सुबुं मुलि बाहायो नङा होमब्ला नोंथां बेनिफ्राय औ जेरै आरो लोमजानाय लोमजानायावबोथ' बाहायोमोन गोदोयो औ बेबायदि लोमजानायनि मुलिनि सोमोन्दै जेनेबा अजाफोरा रावनोबो मि मिथि होआ आरो गावसोरल' बे बाथ्राखौ मिथियो बेनिफ्राय अजा माने लोमजानायनि आखुथायफोरखौ सोंना लायो आरो लोमजानाय सुबुंनियाव बेनिफ्राय लोमजानायखौ थि खालामनानै माने मुलिफोरखौ ओ खिन्थानानै होयो आरो नैबे मुलिखौ जानांगोन बेबायदि
औ औ बेफोरबायदिनो आंबो नुनो मोनदों नोंथां जोंनि ओ गामि खाथियाव बा जों जोंनावनो जानायखौ आं नुनो मोनदों आरोना ओ बै जोंना जि मोनसे गाराय जायो बे ओ जेरावहाय ओ गरम ब्रे ब्रे होनानै जायो जे बे सकमुखिया होननानै जे जोङो जाय खौ बुङो न' बेफोरबायदि माने एम फौफोर जि दंफांनिफ्राय गोलैयो बेफोरबायदि माने गुदुङानो मोनथाम मोनब्रै माने ओ लायो आरोना बेफोर माने गारायखौ फाहामनो हानायखौ खौ आङो जोंनि खाथि खाथिनि सासे आबैखौ फाहामनायखौ नुनो मोनदों ओ जेरावहाय उम बे बा बे गारायखौ डक्टर ओ फोरखौ फाहामनायखौ आङो नुनो मोनाखै जेरावहाय जोंना डक्टरनियाव लाङोब्लाथ' बेखौ डायरेक्टलि जोंना ओ अपारेशन खालामना होखायो नालाय बेफोरबायदि ओ खालामना होयोब्ला खायसे माने इनफेकसन जानानै जोङो सुबुंफोरखौ जिउ गोमानायखौ नुनो मोनदों आरोना ओ जोंनि बे आब ओ खाथि थिनि आबैखौ आङो बे ओ बिदिनो माने हाग्रानि मुलि खांनानै होनानै फाहामनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो ना। बे ओ ओ बेसेबा माने गेदेर गाराय होननानै बुंजायो जों बे गारायखौ बेखौ जो फाहामनायखौ नुनो मोनदों आ आरो बिथाङा माने गोबां माने फाहामनो हायोमोन आरो जेरै हाय जोंना ओ बिदिनो ओ गोबां माने ओ ओ बोरि मुलि न' बोरि मुलि होनना नै जि नोंथाङा बुंदों बे बेफोरबायदिखौबो होयो। ओ बिदिनो जोंनाथ' सुबुं मुलि होनोबाथ' गोबां दङो ओ जोङो लोमजायोब्ला गथ' गथ'फोरा लोमजायोब्ला जोङो ओ इसे माने डक्टरनिबो हेफाजाब लानायजों लोगोसे मुलिफोर दौफानायजों लोगोसे जोङो माब्लाबा गाव गावनो माने रों रोंनायजों ओ उन्दै गथ'फोरा ओ जेब्ला लोमजायो अब्ला आङो नुनो मोनो जे ओ बै ओ खर'आव खर'आव गथ'फोरनि थालोआव ओ इन्दि बिलाइ गोरलै खौ होनानै ओ दोनो आरो न' ओ जानो ओ बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला बा मोनथिनाय बादिब्ला बे ओ इन्दि बिलाइआ जेब्ला रान रान रानज्रबलांगोन बे ओ खर'आव होयोब्ला अब्ला बेहाय माने लोमजानाया गोबां दङ बे लोमजानाय गोबां थानायखौ बियो माने बोखांनानै लाना फैयो आरोना बेफोरबायदि ओ औ औ औ ओ अ नुनो मोनदों आरो बेबायदि दि जायो होननानै बुंदों आरो लोमजानायखौ बोखांनानै लाना फैयो होननानै बिदिनो आरो आङो मोनसे नुबावदों उन्दै खुदिया गथ'फोरा लोमजायो अब्ला बिदिनो ओ माने हाग्रा बंग्रायाव मानलानाय ओ जोङो जायखौ अ बेन्दों हारिनि बिफ फां अ जायखौ जोङो फेनाल खुगा होननानै बुङो आरो ना बे-बेखौ माने आङो एगजेक्ट नामखौबो मोन ओ मुंखौ मोनथिया बो जानो हागौ बेखौ जोंनिथिंजाय फेनेल खुगा फेनेल खुगा होननानै बुङो आरोना। बे बिलाइखौ एसे माने बिलाइआ लावजें-लावजें बिजौनि जायो आरो ओ बिदिनो माने बेखौ देग्लिनानै खर'आव होयोब्लाथाय लोम गुदुं जानानै लोमजानाय ओ गथ'आ माने इसे माने गुसु जायो माने सुग्लायबोयो होननानै आङो मोनथिनो मोन्दों आरो।
औ औ नोंथां जोंनाथ' बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मिथिंगानि साखाथियाव बिफां लाइफांनि साखाथियाव थानानै देरबोनायखायनो माने बेफोर मिथिंगायारि सुबुं मुलिफोरखौ माने बुथुमनानै लानायाव बा रोंनायाव बाहायनो रोंनायाव माने जोबोर एक्सपार्ट मोन आरो बेखौ जोङो नोजोर होयोब्लाथाय जोङो
ओं औ बिदिनो आङो ओ ओ नुनोबो मोनदों बा जोङो जानानैबो ओ जेनेबा ओ मोनथिमोनदों जे हाममारो जेब्ला जोङो उदै सायो अब्ला जोङो सेमफ्रेम बिलाइ न'? ओ सेमफ्रेम सुमफ्राम बिलाइ न' सुमफ्राम बिलाइ गोरलैखौ जोङो जेब्ला देग्लिनानै लोङो अब्ला जोंना उदै सानायखौबो हामनायखौ जोङो नुनो मोनदों बा हाम-हामदोंबो बेफोरबायदिआ ना बेफोर मुलि बेफोरबो माने सुबुं मुलियानो मुलियावनो गोग्लैयो मानो होनबा जोङो बेखौ रावनिफ्रायबो माने हेफाजाब लायालासिनो जों गाव गावनो जा मोनथिगौ बेखौ बाहायो आरोना। बेफोरबायदि आरो। बिदिनो जोंना माब्लाबा मेगनफोरा एसे माने बार जायोब्ला बा मे गना एसे माने हामा जायोब्ला न' जोङो जेरैहाय खेब खेब मोनो अब्ला जोङो बे बे खेब खेब मोननायाव जोङो नि माब्लाबा जोंनाव जि बि दाउदै दाउदै बिबार होननानै जि जोङो बुङो जेरै गुफुर बिबार अ औ बे गुफुर बिबाराबो जोंनि थाखाय माने मुलैयावनो बाहायजायो आरोना बे गुफुर बिलाइ बिबारखौ खौबो जोङो सेफ्लिनानै मेगनाव ला मेगनावहाय से बिनि रिसिखौ सेरनानै लायोब्लाथाय माने मोजां मोनो आरोना। स्रां स्रां मोननायखौ औ औ आंबो माने लानानैबो मोनदों नोंथां बेफोरबायदि आरो। औ बिदिनो आरो ओ गोबां औ।
बेनिफ्राय आरो खायसे मानसिया माने बैफोरबाय दि रोंनाय सुबुङा माने बेफोरखौ माने खोन्थाया आरोना। गासिबो मानसिनो खोन मा बायदि बाहाय नांगौ बेसेबां बेसेबां होनांगौ जुदि सोलोंना लाथारनो लुबैनाय मानसिया बेफोरनाव माने चान्स मोनोब्ला माने सोलोंना लानो हायो आरो।
औ - औ बेफोरबायदि आरो नोंथां बिदिनो जोङो नुबावदों औ जेरैहाय जोंना ओ‌ बगास बगास्रोम होननानै जोङो जायखौ बुङो। ओ जोंनि मोदोमफोराव गुफुर - गुफुर ओ जायो बेफोरबायदियावबो जोङो औ
जोंना समा जाबायमोन बिब्दिब्ला।
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला औ।